हेलौ' औ खोनादों मा खालामखो औ दङ
अ अब्ला जोङो सोलोंथाइनि बागै एसे सावरायनो
औ हायो
औ गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाइ जे सोलोंथाइया माबायदि जौगाबोखो बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनायसाय
उम सोलोंथाइ होनोब्ला दा गोदोथ' जोंना मा होनगोन सोलोंथाइफोराव इमान माने मोजाङै दावगानायबो नङामोन ना थ' मोजाङै मिथियामोन दानियावथ' सोलोंथाइ जिउनि मोनसे दर्जाखौ खुलिानाय आरो ना जौगानायाव गावखौ जौगाहोनायाव जेनेबा द मोनसे दरजाखौ खुलिहोनाय आरो गोदोथ' जोंना माने बेसेबां एसेबां सोलोंथाइ माहोनो फरायनाय मानायफोराव एसेबां माने मिथिनायबो गैयामोन नालाय थ' बारा जौगानाय नङामोन आरो दा दा दानि जुगाव सोलोंथाइया जौगाबाय नालाय दायो मा होनो माने जोंनिफ्रायबो जोंनि हारिनिफ्रायबो जेनेबा गिदिर गिदिर मादि खारबाय ओंखायनो सोलोंथाइया जोबोद गोनां थि होनना आं सानो आरोना
औ
औ दा नोंनि फारसेथिंबो नों मा सानो
सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला दाथ' जोङो बेखौ बा बुंनानै बा एक्सप्लेन खालामनानै जोङो फोजोबनो हाया नङा होमबा जे जोंनि मेन गलआनो जाहैबाय मा सोलों थाय लानाय दा बे सोलोंथाया माब जौगाबोदों बा जोंनि बर' हारिनिफ्राय नोंथाङा जे बुंदों जे दा गिदिर गिदिर मानसिबो ओंखारबाय सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों होननानै नोंथाङा बुंदों दा जोङो बेखौ सो बुंगोन जे गिदिर गिदिर मान सिफ्रा जोंना मोन से हारियाव बा जोंनि बर' हारियावबो दङ होननानै आं बुंनो सानो मानो होनबा बै समाव जोंहा सोलोंथाइया दावगायनाय नङैनि थाखाय बा जोंनि जे सोलोंथाइ लानाय बा बेयो जायखि मिडियामानो जाया मानो बा बेयो जायखि बिजोंआनो जाया मानो मा बेखौ सोलोंथाइ लानोनो जोंहा खाबु मोनामोन सिगां समाव नङा होमबा मानो होन बा जोंनिया फारफ्रोमबो बिथिंथिं जेरै रांखान्थि बिथिं समाज बिथिं दा बेफोर गासैबो जौगानाय नङामोन अब्ला जोंहा सोलोंथाइनि बिथिंखौ जोङो माबोरै मोनलायखो जे मोनसे समाज जानोब्ला बे बेयाव नांगोन राव आरो रावनि उनाव जोंहा थानांगोन गोथार मोनसे सोलोंथाइ ना बा मिडियाम होनो जायखौ बिजों दा बेफोरबो गासैबो थाबासो जोङो सोलोंनो हायो आरो सोलोंनानै दावगालांनायनि फारसे ओ गोजौ जांख्लायाव जोङो मोनहैयो दा जोङो बेनि फारागथिखौ जे नुनो मोनो जे जोंहा जोंनि हारिया बै समाव एसेबां मानि थुनलाइयाबो गैयामोन जे मोनसे सोलोंथाइ बा मोनसे हारिनि जे सोलोंथाइखौ होननानै बुंनो थाङोब्ला बेयाव गासैबो जायगा मोनो नङा होमबा राव हारिमु थुनलाइ समास गासैबो बेनो मोनसे सोलोंथाइ ना दा बेफोरखौ नायबिजिरोब्ला जे दा जोङो गोबां माने दावगाबाय होननानै नोंथाङाबो बुंदों आरो आंबो बेखौनो बुंगोन आरो सोलों थाइ गैयाब्ला जोंहा जेबो गैया सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जे जों दावगालांबाय थानो हायो आरो गोदान गोदान सोलोंनायनि गेजेरजों जोङो गोबां रोखोमनि आलादा आलादा गियान नलेज मरेल लेसनफोरखौ जोङो फो ओ सोलोंनो हायो ना दा फारागथिया बेनोदि जे सिगां समाव जोंहा जौगानाय हारि नङामोन दा लासै लासै जौगाबाय दा बै समाव जे रांखान्थियारि हालोदनि थाखायबो जोंहा गोजौ गोजौ सोलोंथाइ लानो ओ हायामोन जायनि थाखाय जे साफा सानै गोदोनि जे फरायनाय बा सोलोंथाइ लानाय होनोब्ला बैसोर बो जाय सा फा सानैयाल' जे खम सुबुङानो जे साफा सानैयाल' जे बाहेरायाव बा बायजोआव थांनानै बिसोरो सोलों थायखौ लाहैदोंमोन जायनि थाखाय जोङो बिदिन्थिबो बुंनो हायो नङा होमबा नाथाय आथिखालाव जोंहा जेब्लानिफ्राय नाइनटिन ओ जिगुजौ द'जिथाम मायथाइनि ओ जिदाइन मे खालि जोंहा जेब्ला बर' रावा बिजों महराव गनाय जाबाय अब्लानिफ्राय जोंहा बांसिन जोंनि बर' बिजोंआव फरायनानै आरो गोबां स्कुल कलेसावनो बियो सोसनजानानै जोङो बां बांसिनै फरायनाय फारसे दावगाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो
औ दानि जुगावथ' आरो बे फरायनायखौनो जोंनि साबि दरजानि साबि होननानै बुंनो हागोन आरोना जेनेबा
औ
औ
बेनि अनगायैबो औ दे बुंनायसाय
माने बियो मोनसे जाहैबाय ओंथि गोनां आरोना जोंनि थाखाय सोलोंथायाइ होनोबा गोदोथ' आरो जेनेबा जोंनि जोंनिफ्रायबो इमान गिदिर गिदिर फोरोंगिरिफोरबोथ' गैयामोन लासै लासैसो जाबोबाय दासो सो
औ दा बेनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा रांखान्थियारि आंखाल बा समाज बेबस्था दानि जोंहा जे मोजां सान्थायाइ बेफोरबायदि गैयामोन दा बेनि थाखायनो जोंहा सोलोंथायाइाव गोग्लैसोनायमोन आरो बै समाव
औ
बे समनि जे सोलोंथाइ लानाय आरो दा समनि जों सोलोंथाइ लानाय बे बेफोरखौबो जोङो फारागथि नुनो मोनो आरो बै समाव जे गासैबो जेन'बा दिहुन नथाइफोराबो गैयामोन एसेबां मानि गासैबो एभेलेबेल नङामोन जायनि थाखाय जे गोदोनि समाव जे सकुल फरायसा स्कुल बा फरायसालि बा कलेजफ्राव थांनाय समाव बिसोरो थाबायनानै थांनो गोनां जानाय जोंनि आबै आबौमोननिफ्राय जों गोबां खोनायो नङा होमबा ना मोजां स्कुल ना मोजां द्रेस ना मोजां गारि मथरजों थांलाय फैलाय मोनो बेफोरबायदि जेबो मोनामोन ना दा बिसोरो आरो दानि बायदि आरो दानि बायदि मा मा गामि गंफ्रोम मावबो जे स्कुल थानाय बायदि गोदोनि समाव गैयामोन जे दाब्रै दाबा गामिनि गेज गेजेरावसो गंसे फरायसालि थायो बेयावनो आरो गासैनिबो गामिनि ओ मानसिफोरा फरायहैयोमोन गोजान जानानै थांनो गोनां जायोमोन बार अखा सानदुं सब बाहायनानै बांसिन गोदोनि मानसिफोरा जे सोलोंथाइ लानाय बिदि बिथिङाव खस्थ खालामफिनदों होननानै आं साननो हायो दानि रुजुनायाव जोङो नायोब्ला नङा होमबा ब दानि बेलायावथ बा आथिखालाव थ जोङो गोबां माने गारि मथरनि आजादियै थांनाय नुनो मोनो बा अखा बांखा हाबाबो जे साथा बा रेनकट बायदिसिना जोंहा गोबां हेफाजाब होग्रा मुवाफोर दिहुननायनि गेजेरजों जोङो बेफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो हादों नाथाय गोदोनि सोलों थाइ लानाय आरो दानि सोलोंथाइ लानाय होनोब्ला जोबोद माने फारागथिखौ नुनो मोनो। जायनि थाखाय गोदोनि समाव गोबां सुबुंफ्रानो जोबोद दुखु खस्थ जेंना जारला आ सान्दुं अखा सिजानानै बारहुंखा सारन्थाइ नेवसिनानै फरायदोंमोन बा सोलोंथाइ खौ लादोंमोन नाथाय आथि हेलौ मा? गोरलैयैनो ओ बा खमैब्लाबो जे गोदोनि रुजुनायाव एसेब्लाबो माने एसेथ नङा गोबाङानो माने आजादियै बा सम सहजै फरायनो हादों होननानै आं सानो
औ मानोना दा नों जेरै बुंदों बेखौ नायोबा जेनेबा गोदोनि जोबोद खस्थयैमोन होनदोंना नोंगौ बुंनाया जोबोद खस्थयैमोन ओमफाय दा आरो माने गोरलैसिन जाबाय जोंनि थाखाय सोलोंथायाथ बेलेग बिराद गिदिर गिदिर दाथ मेरला ओंखारबायना थ जोंना मा दायो जों अखल समल होनांगौ जोंना फरायनायाव दायो दानि जुगाव आरो ना होमबानो आरो जोंना गावनि थाखाय लामाया गेवगोन आरो
आरो गोबां जो गभारनमेनफोरनि फ्रायबो जोङो सुबिदा मोननायखौ नुदों जेरै मोजां मोजां रिजाल्ट खालामब्लानो जोङो माबा मोनसे ओ गिफ्ट ना बान्था मोननाय बेफोर सुबिदाफोरखौ खौ जोङो बांसिनै नुनो मोन्दों आथिखालाव जे सिगां समाव बेफोरबायदि गैयामोन आरो हान हान्था मेलानि खेथ्र थ' दा बुंसै नङा होमबा ओै आं बे बेफोरखौ बुंखांबायानो दा बेफोरबायदि गोबां सुबिदा मोनसेयावबो नाथाय आथिखालाव माने जे माखासे सोलोंथाइ लानायनि बिथिङाव माखासे मानसि जोङो जे लानो रोङै बा सुबिदा मोनसेयावबो लानो रोङै बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो जे बेफोर खौ जोङो समाज लायो समाज नागिर नागिर बा बिजिर बिजिर नागिरबानो जोङो नुनो मोनगोन आरो जे एसेबां माने सुबिदा दा लासेयावबो मोनसेयावबो जे लाया बिसोरबायदिखौबो जोङो नुनो मोनो आरो जाय लानो रोंनाया रोंदों दा बेनि थाखायनो जायफोर लानो रोंदों बिसोरो गोजौ सोलोंथाइ फारसे मोजां मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हानायखौबो जों नुनो मोनदों औ दा बेनो जे गोदोहायनि समाव जे जा एसे सोलोंथाइ मोनदोंमोन बे समाव बै समनिफ्रायनो माने गुन गोनां सोलोंथायाइया दंखायो आरो बे गुन गोनां सोलोंथाइखौ जाय लानो रोंदों बेफोर बिसोरसो मोनदों आरो जाय लानो रोङाखै बै जायफोरा नायबिजिरनानै नायनो रोङाखै गनायनानै लानो रोङाखै बा आजावनानै लानो रोङाखै बिसोरो माने आन्दायनानै थानायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय दा इमान माने जौगानाय जुगावबो जोङो दासिमबो सोरखौबा लेखा रोङै बा लेखा फरायासै सुबुंबो जोङो नुनो मोनो
औ बेयो जाहैबाय गाव गावनि सममोन नो हाय फरायनायाव बा बा फरायनायखौ औ औ
गाबागाव साननाय गाबागाव सानस्रि औ गाबागाव साननाय गाब गावबागाव सानस्रिनि सायाव सोनारबाय बेयो नङा होमबा
औ-औ
आरो औ बेफोरखौ आरो बुंनानैबो जोङो फाहामहोनो हाया जे आ आथिखालाव आरो जे गाबागाव गोसो बा गाबागाव राइट्स बेफोरबायदि होननाय माखासे साननाय बे बाबा हाब्बाय मानसिफोरनाव नङा होमबा बेनिखायनो दा बेफोरबायदिबो जायो अब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा
गोजोनथों दे मोजां मोनबाय नोंजों राय्लायनानै